ओं खोनादोंना उम मोजाङै दंदा?
औ औ दं।
उम। ओरैनो जोङो आबादनि सायावनो सावरायबावनोसै नामा नोंथां?
औ औ सावरायजागोन।
उम ओरैनोथ' जोंहा दैज्लां बोथोरबो दा
औ।
माइनि माइ आबादनि बागै एसे सावरायबाय। दा उम माइ आबाद होनोबा जोंहा माइखौहाय मोननै मोनथाम रोखोमै फैयो जेनेबा आसु माइ ओमफ्राय दा जेखौ फैयो बेखौ माइसालि माइ होनो नामा दैज्लांनिखौहाय? उम दा आसुमाइखौहाय माब फैयो आं बेखौनो एसे सावरायनि। बुंनोसै नामा नोंथां? उम। दा जोंनियावहाय आसुमाइखौहाय बांद्राय फोनाय नुनो थांबांला
औ।
थेवबाबो आं जि नुदों बा जि मोनथियो आं बेखौनो एसे सावरायनोसै बा बुंनोसै।
औ।
उम दा जाहा आसु माइखौहाय ओरै फालगुन सैथ्र बा माग फालगुन सैथ्र बेफोरनि गेजेरावनो फोनाय जायो आरो थां। उम ओरैनो जों आसु माइ फोनो थाखाय
दै थायै बा एसे दु सां बारिफोरावनो जों आसु माइखौहाय फोनाय जायो‌।
औ
उम ओरैनो जों आसुमाइ फोनो थाखायथ' जों हाफोरखौहाय एवग्लिनाय जायो जेनेबा सिगां समाव जोंहा नांगोलजोंनो एवोमोन नालाय मोसौफोरजोंनो। दा बेबायदिनो जोङो बेखौ मोसौ बा नांगोलजों एवग्लिनानै लाग्रोनाय जायोमोन सिगां समावहाय। आरो उम बेफोराव जे एवनायावहाय नुजानाय माखासे जाबोर बा हाथ'रफोरखौहाय हुख्रुबनो बा जाबोरफोरखौ ज' खालामनो थाखाय मै होग्लिनाय बा हाथुराफोरजोंहाय हाथरफोरखौ दे ग्लिनाय आरिनाय माने गोबां रोखोम खामानिफोर मावनांगौ जायोमोन बेबायदिनो जोंङो हाफोरखौहाय जेब्लानाखि फोजानाय बायदि दुल दुल खालामनानै लानो हायो। बेनि उनाव जोंङो आसु माइखौहाय फोनाय जायो। ओरैनो जोंङो माने गोरान आबादफोरखौ जे रोखोम फोयो बेबायदि फोनाय जायो आरो आसु माइखौहाय। उम फोखांनायनि उनावहाय जेब्लानाखि आसुआ एसे जौखांङो होमब्ला बेनि रोजाथिखौ नायनानै जेब्ला बांद्राय रोजा जायो होमबा जोंङो मोनसे बेदा होननाय आगजुजोंहाय बेदा होयो आरोखि मोसौजोंनो नालाय उम। मोसौखौ जुरिनानै बेजोंनो जों बेदा होनानै लानाय जायो। आरो खायफाबा माने बेवहाय जे आसु माइजों रज'फानाय गांसोफोरखौहाय खन्थाफोरजों दांनानै होयोमोन।
औ
आरो बेबायदिनो हारसिङैनो जौ लाङो। ओरै जेब्लानाखि फिथाइ थाइहां जायो होमबा जोंहा मोनसे माने थरायोब्ला आरोखि फिथाइ थाइनो थरायोब्ला आवमा आवमा एम्फौफोर जायोब्ला जोंङो रासायनारि एम्फौ फोथैग्रा जिरोखोम मुलि बेफोरखौ बाहायो।
औ
सिगां समावहाय जोंनिया मुलि सारनायनि आदबाबो एसे जुदामोन आरोखि। नि सिगांहाय जोंङो मुलिफोरखौ बाल्थिङाव खेबसेनो लगायनानै ओ बे हासिब दंना बे हासिबजोंसो साब लानानै होनाय बे आदबा जोंनियावहाय दंमोन आरोखि।
औ
मिचिन बुस्थुखौनो एफाराब माने बाहायनाय आरिनाय बेबायदि गैयामोन बेबायदिनो जेब्लानाखि मोनो फिथाइफ्रा फिथाइ थायनानै होमबा जों खासिजोंनो हानानै लाबोयो। खल सिथ्लाफ्राव दोननानै
औ
बेखौहाय जेनेबा मा राहायो मोसौजोंनो बेबायदि आरो। उम नाथाय आथिखालाव मा ट्रेक्टर बा गोनोखोआरि माखासे आगजुफोर उम मिसिनारिफोरा बा माने मा होनो बेखौहाय जौगाबोनाय लोगो लोगो ट्रेक्टरफोरजों हालौवबाय मेसिन ट्रेक्टरनि मेसिन माइ मारा होग्राजोंनो माइ मारा होबाय बेबायदि आरो।
औ
उम आरो जों बेखौहाय जानो थाखायबो जों जेरै माइसालिफोरखौहाय ओरैनो उम फोराननानै माइ मिलाव होनानै जानाय बायदि जाया बेखौहाय एसे जुदा जाय जेनेबा बेखौ माइरं दिरुननो थाखाय जों सिगाङावनो रुनानै लाग्रोबाय।
औ
रुखांनायनि उनावसो जों बेखौहाय फोरानफिनबाय बेबायदि सिस्टेमनि खालामनानैसो जों जायो आरो जों जायखौहाय रुनाय ओंखाम होनो आरो।
औ
उम बेबायदिनो नोंसिनिथिंहाय ओरैनो मा मा आबाद मावबावो? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां ओ जोंनिया जेरैदि दैज्लां बोथोराव माइजों लोगोसेस जोंना गोबां उफ्रा खेथि आरि मावनाय जायो जेरै ओ जिंखा लाव खुमब्रा ओ बेफोरबायदिनो लेस्रा भिन्दि गोबां रोखोमनि आरो ना। ओ बेफोरबायसिनो गु लोगोसेनो जोंना जेरैनो गोजां-गोजां बोथोर समाव जेरै जोंहा मावनाय जेरै ओ कबि मुला गाजर ओ फान्थाव आलु उम बेसर बेफोरबायसां गोबां उफ्राया खेथि मावनाय जायो ओ आं नोंथांनि जों दा बेसर आबाद जोंनि जाय बेसर आबादखौ माबायसा मावनाय जायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो सानदों ओ बे सर आबादखौ जों मावनाय जाहोना जाहैबाय जों बे बेसर आबादनिफ्राय जोङो जोंनि जा जानाय थाव एबा गुबै थाव बे गुबै थावखौ मोननायनि जाहोनाव जो मोननायनि थाखाय जोङो बे बेसर आबादखौ मावनाय जायो आरोना बे बो बे बेसर आबादखौ मावनो थाखाय जोङो जेब्ला जोंनि दुब्लि फोथाराव ओ जेब्ला जों माइखौ हायो ओ हाखांनायनि उनाव बे दुब्लि फोथाराव नाराथिलि जा बे नारााथिलिआव जोङो बे बेसरखौ फोनाय जायो गिबियाव जोङो बे नारा खौ ओ खायफाया ओ जेरै बे नाराफोरा जाहाथे ओ गैया खालामनो थाखाय खायफाया जेरै अरजों सावना होनायबो जों नुनो मोनो नङाब्लाबो जों गिबियावनो ट्रेक्टजोंनो ओ बेफोरखौ नाराफोरखौ ओ हेवफाजोबनायखौ नुयो आरो ना।
औ औ
ब्ला बे ओ बेफोरो नाराफोरा जेब्ला एवखांनायनायनि उनाव बेफोर नारदाफोरा जेब्ला गुन्दै जाहैनो हमो अब्ला जों फिन खेबाव ओ बे नाराफोरखौ आरो फिन खेबो गुन्दै खामसिननो थाखाय जों आरो असिना होबावनाय जायो। ओ जेब्ला बेफोर बायदि ओ जेरै ओ जालांबाय थायो अब्ला जेब्ला जोंनिया जोबथि जेब्ला हाया मोजाङै मिस मिस जायो। अब्ला जों जा बेसाद फोर बिदान बेफोरखौ जोङो न'निफ्राय दोनखानाय नङाब्लाबो जेरै दखानारिनिफ्राय बायना लाना फैनाय बेफोरखौ जोङो बेयाव फोनानै एबा गारनानै होयो गारनांनायनि उनाव जोङो बेयाव गोबां रोखोमनि जोथोन लानो गोनां जायो जेरै मोसौ बोरमानि जोथोन लोगोसेनो जाहाथे बे बेसरफोरखौ जाहाथे ओ जेरै एम्फौ एनलारिफोरा जाहाथे बिलाइफोरखौ जानानै जेबो जाहाथे खहा खालामा। बेफोरबायदि सानो आरोना लोगोसेनो बे बेसरखौ देरहनो थाखाय जों बेयाव सम सम ओ दै आरिबो होनो गोनां जायो लोगोसेनो जेरै रासायनारि हासार नङाब्लाबो जोङो न'निनो गोबोर हासाररिफोरखौ जोङो बे बेसरखौ देरनायाव हेफाजाब होनो थाखाय होनाय होनाय जायो ओ बेनि उनाव बेफोरो बेसरफोरा मोजाङैनो देरलांबाय थायो थागोन अब्ला देरनानै थाखांनायनि उनाव जोङो बेयाव ओ जेब्ला बे बेसरा बिबार लायो बिबार लानाय समाव बेयाव जोङो ओ गोबां रोखोमनि ओ एम्फौ आरिफोरखौ जोङो बे बिबारफोरखौ सोमनानै ओ खहा खालामनायखौ नुयो जेला बेयाव जोङो ओ बेनि थाखाय जोङो बेफोर एम्फौफोरखौ होबथानो थाखाय जों बेयाव ओ जेरै रासायनारि एम्फौ फोथैग्रा मुलि आरिफोरखौ जोङो होनाय जायो। ओ बेनि उनाव जेब्ला बेफोरबो ओ मोजाङै मोजाङै जानानै थाङो अब्ला बेनि उनाव जेब्ला बे बेसरा फिथाइ थायो फिथाइ थायखांनानै जेब्ला बे बेसरा ओ नि फिथाइनि जा बेयो मोजाङ बेगरा जा रायो रानायनि उनाव मोजाङै जेब्ला बे रानजोबबोगोन एबा गोरा जागोन होमबानया जोङो बे बेसरखौ फुनो थाखाय ओ आखायाव लायो ओह बेखौ जोङो फुरा माबायसा फुयोबा जेरै नै जोंनि ओ न'खरनि सुबुंफोर नङाब्लाबो जों जेरै गामिनि ओ आय जो नङाब्लाबो जायखिजाया ओ सुबुंफोरखौ लिंनानै ओ सावरि रि जानानै नङाबोलाबो जोङो हाजिरा लानानैबाबो जों बे बेसरफोरखौ फुयो। फुखांनायनि उनाव जों बेसर थिलियावनो दाबसे ओ मोनसे मोजां ओ दुब्लि फोथारखौ जों मोनसे मोजां साफायै सनस्लनानै एबा जे ओ जों बेखौ मोजाङै लिरना लानानै जों बे बेसर थुलियावनो बे बेसरफोरखौ जोङो नानाय जायो एबा आह मारा नानाय जायो आरोना बेखौ जोङो ओ मोसौफोरजों नङाब्लाबो ट्रेक्टरफोरजों नङाबोलाबो जोङो ओ जेरै मेसिनारि आगजुफोरजों जोङो बेखौ नानाय जायो नाखांनायनि उनाव जोङो बे जा बेसरनि जा बेगर बे बेगरफोरखौ जोङो न'आव ओ लाना फैनानै बेखौ जोङो मोनसे ओ बस्था आरिफोराव जोङो सोनानै दोनो गो-गोबौनि थाखाय बे गोबौ सोना दोननाय जाहोना जादों मानसि मानसिफोरा बुङोदि बे बेसर बेगरखौ जेसेबांनो गोबाव दोनगोन एसेबांनो ओ थावा बुरजा ओंखारगोन होननानै मानसिफोरा बुङो जेला जोंस दोननाय जायो आरो ना ओ नों निजाय माइ आबाद आरो बेसर आबादनि ओ ओ बा ओ अनगायैबो मा मा आबाद मावनाय जायो एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा?
उम ओरैनोथ' जोंनियावहाय दैज्लां बोथोरावहाय
औ
ओरै फाथो आबादखौबो गोबां फोनाय जायो आरोखि।
औ औ
उम फाथोआ फाथो होनोबा जोंना मोननै रोखोमनि जायो ओरै मोनसेया जियाराव फाथो होनो जोंनियावहाय। ओफाय मैथा फाथो होनो उम। ओरैनोथ' ओ बेखौहायबो बे आसुमाइ फोनाय समावनो फोनाय जायो। सैथ्र' मासफोरावहाय उम बे जायनाखि जियाराव फाथो होनो बेखौ फाथो गो-गोदैबो होननानै बुङो खोमा बबेबा बबेबा जायगायावहाय बेखौहाय फैयोब्ला जोङो जेरैबायदि फोनांगौ बेबायदि फोनानै जों बेखौ दांनायबो जायो आरोखि खिन्थु मैथा फाथो होननाय फाथोखौहाय दाङा इसेबां दाङा बेखौहाय बेदा होनानैल' दोननाय जायो आरोखि।
औ औ
उम ओमबा नोंथां दोनथ'नोसै नामा?
औ औ दे नोंथां।
औ दे
औ गोजोन्थों।
औ